हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों नों? औ औ अ खानादों नोंथां।
औ खोनादों?
औ औ गोजोन सानजौफु सम नोंथां।
औ नोंथांनिसिम्बो।
औ औ नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा?
आं ओरैनो दंफां सिङाव जिरायनानै दङ।
औ औ नोंथां औ। औ नोंथां आङो उन्दै नोंथांजों माने एसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फोर मा बुंना होन हागोन नामा एसे?
औ नोंथां।
औ औ नोंथां औ नोंथांनाव आङो ओरैबायदि सोंनायदोंमोनसे औ औ। नोंथाङा जेन'बा सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि नोंथांनि समखौ बारहोहरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे गोलावै बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आङो आंनिया सानफ्रोमबोनि समखौ माबोरै हरो होनबा आं ओरैनो थानाय समाव जेनेबा दंफां सिङाव ओ
औ।
होननानै आङो समखौ बहरो लोगोसेनो आङो दाउ अमा बायदिसि नायनानैबो बिदिनो आदार बायदिसिना जगायनानैबो आं ओ फोरखौ बो हानाय जायो आरो लोगोसेनो बायदिसिना खामानि लोगोसेनो बायदिसिना आ जागा जोंनि थासारिखौ बा जोंनि बारि बागानफोरखो साफाखामनायजों लोगोसे बिदिनो बायदिसिना ओ खामानि खौबो मावस' नाय जायो लोगोसेनो ओ जेब्ला फरायसालि बेफोर फरायसालि
औ।
कलेजाव थांबाय बिदिनो
औ औ।
आङो फुंनि नौथा बा सारि नौथासोआव
आ
बेहाय थांनानै आङो बायदिसिना आंनि जिखि साबजेक्ट बेखिनिखौ आङो क्लास लायो। ओ लोगोसे बेनिफ्राय फैनानै आङो आंङो ओंखाम जायो ओ खोनादोंना?
अ नोंथां खोनादों।
औ बेनिफ्राय ओंखाम जायो। औ बिनिफ्राय ओंखाम संनानै दसे बिदिनो ओ उन्दुबाय मबा उन्दुयो मबा उन्दुफासिनो बिदिनो आङो कलेजाव गाननाय जिखिनि आंनि दड्रेस बे दड्रेसफोरखौ आङो औ कलेजनिफ्राय फैनानै सुनानै होयो सुनानै हो खांनानै ओंखाम जायो ओंखाम जाखांनानै दसे आङो रेज ओ उन्दुयो उन्दु माबा उन्दुआबो उन्दुालाबासि बिदिनो बिदिनो दंफां सायाफोराव दसे मबाइल नायनानै बिदि बिदिनो ओ दामखौ बारहोरनाय जायो लोगोसेनो बिदि कलेजनिफ्राय फैनानै ओ आं उम आं दाउ अमा बा मोसौ बोरमाफोरनो आं बायदिसिना आदार होयो। ओ आदार जगायो बे जगाखांनायनि उनाव ओ
ओ माबा आङो मबाइलफोराव आङो भिडिअ' बा माबाफोर मोजांसै माबा नायनानै आङो टाइम पासखौ बावहरोहरो बेनिफ्राय आङो बेनि दसेसो बा सारिथासो बाजायाव आङो फैयो। सारिथासो बाजै आङो फिल्डाव थाङो बे फिल्डाव थांनानै आङो लोगो फोरजों रंजाहैयो लोगोसेनो बे फिल्डाव आङो बल गेलेयो। बिदिनो लोगोफोरजों रंजा बाजा थायो। बे बल गेले नायाव लोगोफोरजों बिदिनो जोलुर खेला गेलेयो बे जोलुर खेला बा खारनाय खेलाफोरखौ बायदिफोरखौ गेलेनाय जायो। बेनि फ्राय बे ओजों फिल्डनिफ्राय सयतासो बाजियाव फैनानै आं बिदिनो फिन आरोबाव ओ फ्रेस जानो थाखाय आ फुख्रियाव दुगैयो। बे याव दैखांनानै फ्रेस जाखांनानै ओरैनो दसे जिरायो जिरायखांनानै साहा लोंखां आरोबाव दसे थावनानै फरायो फरायाबा ओरैनो लामाफोरजों ओरैनो गुसु लामा गुसु बारफोरखौ जाहोयो। बिदिनो बे बेहायबो लोगोफोरजों रंजाहैयो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो बेफोर एसे फोरमाय बावनो हागोन नामा नोंथाङाबो गावनि समखौ माबायदि बारहोहरो?
औ औ नोंथां आंबो फोरमायना होनो हागोन नोंथां नोंथांखौ आं गिबियावनो
औ औ औ नोंथां।
नोंथां नोंथाङा सोंनाय लेखा आंबो आं जे फोरमाय थिनानो आखाय औ नोंथां जोंनाव औ सानफ्रोबोनि मोनसे जोंहा माने सोरां जेनबा मानसि नाव सानफ्रोमबो मावनाय मोनसे हुदा खामानि थायो। जेरैबायदि जोंङो फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै फुंङाव जों सिखारनानै फैलानानै हरसेमहालागै बे मोनसे जोंनि सानफ्रोमबोनि मावनां मावनाय खामानि बे मोनसे जोंनिया दैलि लाइफ बायदि जाना थायो बेयाव। जेराव जोंङो फुंनिफ्राय सिखारबाय आंबो फुङावनो फुंनि द स्नि रिंगायाव सिखारो सिखारनानै बेनिफ्राय हाथाय मानजिबाय हाथाय मानजिनानै बेबायदिनो फुंनि साहा लोंङो। लोगोसेनो औ साहा लोंनानै न' खरनि सुबुं न'खरनि फेमिलिजों जयैनोसाहा लोंबाय लोंनानै बेनि उनाव ओ दसे एसे लामाफोरथि बेरायग्लांहैयो। फुंनि बारखौ जानो थाखाय बेनि उनाव फैनानै एसे लेखा फराफोरखौ एसे नायो आरो फास्स्आवनो बेनि दसे लेखाफोर नायनानै समा जेब्ला दाइन गु रिंगा जाहैयो अब्ला कलेजाव थांनायनि गावखौनो माने रेडि थियारि खालामो। जेराव दुगैबाय दुगैनानै बेबायदिनो कलेजाव थांनो थाखाय दुगैनानै थाव साव लाखांबाय बिनि उनाव द्रेस कलेजनि गाननानै ओंखाम एसे फुंनि जानानै कलेजाव थांनो थाखाय थियारि जायो। आरो कलेजावनो बेबादि फुंनि जानाय लोगो लोगोनो आं न'निफ्राय कलेजाव ओंखारलांङो नोंथां। औ जोंना कलेजाबबो बारा एसे गोजानद्राय नंङा नालाय दस पास मिनिट बा मिनिटसोआवनो मोनो बेखायनो आंङो एसे हाख दाखु थांङालासिनो लासै लासैनो आं ननिफ्राय कलेजाव गारिजोंनो आंनि स्कुटिजों थाङो आरो थां औ बेदिनो कलेजाव थांनानै औ लोगोफोरजों बेबायदिनो क्लास जायोब्ला क्लासखौ लाबाय लानानै बेबायदि ओ क्लास गैयि समफोराव लोगोफोरजों थानानै बेबायदिनो मोजां गाज्रि मोजाङै जिरायनानै सावरायलायो जोङो दसे सम गावबा गावनि बाथ्राखौ फोरमायलायो बेबायदिनो कलेजाव रंजानायखौ मोनो जों बेबायदि लोगोफोरजों थालायनानै
औ
ओ थाखो खथायाव क्लास लानाय समावबो लोगो उनाव जोबा जुदि खरसा जोंना ओरैनो नै रिंगासोआव क्लासफोरा जोबहैयो बेखायनो जोङो क्लास जोब खांनायनि उनाव जमानो लोगोफोरजों न फारसे फैफिनो औ फारसे फैनानै आङो इसे गावखौनो देहा फै इसे दुगैस्रां लोबस्रां आथें आखाइ सुनानै इसे दसे रेस लायो फ्रेस खालामो बिनि उनाव ओ दसे जिरायनानै बेनि उनाव ओ सानजौफुनि बे बेलासिनि खाजाखौ आङो जानो आ खायाव लायो ओमफाय बेनिफाय ओंखाम जाखांनानै इस मोनसे गावखौनो मोनसे माने गावनि देहाखौ एसे थाजिम खालामनो थाखाय दसे उन्दुनानै थाथ'यो। से सेयाव से घन्टा बा नै घन्टासो गावखौनो बेबायदिनो उन्दुनानै गावनि देहाखौ इसे रेस लाहैयो आरो नोंथां। बेनि उनाव उन्दुनानै उथिखांनानै औ मोखां सोखां सुखांनानै बेलासिनि इसे गामिफोर जि बेरायहैगलाङो बार जाहैयो गामिनि गिदिंनानै गामि सेर सेर इसे लोगोफोरजों बेरायहैयो दसे ओजों ओजा थांनानै आरो नोंथां ओ आंनि फेलायाव माने आङो जोंहा मोनसे दखानबो दङ बेबायदि दखानावबो आङो समखौ हगार हरो बेबायदिनो बेलासिनि औ बेलासिनि थाम रिंगासोआव आङो दखानाव थाहैनानै बेबायदिनो बेवहायबो आङो स फ्राव गारहरनाय जायो नोंथां। औ औ बे औ बिदि बेबायदिनो आङो दखानावबो दसे थाहैनानै बेनिफ्राय मोना मोना इसे न'फारसे फैफिनो बेबायदिनो न'आव फैनानै औ मोना मोनानि इसे गावखौनो इसे माबा खालामनानै आथिं आखाइ सुफिननानै बा गावनि न'आव खथायाव हाबफिनना थायो। बेबायदिनो फरायनाय जायोब्ला इसे फरायबाय गावनि न'आवनो टेबोलाव इसे जनानै बायदिसिनाखौ फरायनाय जायाबा मबाइल बेनो नायबाय थायबाय आरो बेबायदिनो फरायबाय फरायाबा फरायबाय फरायाबा थाबाय टेबोलाव जनानै इसे ओ रावखौनो दसे रंजाहोबाय बेबायदिनो बेनि उनाव हरनि ओंखामखौबो जानानै बेबायदिनो टाइम सम फैनायाव जे उन्दुफिननानै थायो बेबायदिनो सोलिलाङो आरो आंनि बेबायदि सानफ्रोम आरो रबिबारनिआ इसे रबिबार्स बेलेग जायो आरो नोंथां, बे खालिनिया माने कलेज-सलेज अफिस-सफिस जेबो थाया नालाय बे खालि बे खालि औ आंनि गासैबो गाननाय-जोमनाय, जि-जोम गासैखौबो कलेजनि द्रेस गासिबो गाननाय जोमनाय- खौ बेखालि सुजोबना होनाय जायो आरो नोंथां फुंनिफ्रायनो। औ औ, बेखालि एसे फ्रि जायो नालाय कलेज गैया मा गैया बेखाय बे साननिया एसे ओ सानफ्रोमबोनि खामानि मावनाया एसे सोलायो बे खालि। रुटिना, औ बेखालि आरो एसे जुदि फ्रि सम मोनद्रायोब्ला लोगोफोरजोंबो एसे बेरायहैयो गोजान जायगायाव एसे औ जोंनि गुबुन गुबुन खाथिनि जायगाफोराव एसे लोगोफोरजोंबो बेरायहैनाय जायो सम मोननायखाय बेखालि नोंथां।
औ।
औ औ, औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ औ नोंथां, औ बेबायदिनो जों आङो माने बेबायदि आंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ बेबायदि बारहोहरो आरो नों- थां। औ औ औ। दा नोंथां आंनि बादि औ जिउनि बा सानफ्रोमबो बुंनाय आंनि हुदाखौ बेबा-बेफोरबायदिनो आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होबाय नोंथां गुसुङैब्लाबो।
औ। दा आंनि जा सानफ्रोमबोनि ओ
औ औ औ औ नोंथां।
अ' गोजोननाय थाबाय।
औ। दे नोंथां गोजोनथोंसै।